औ गिबियावानो नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय सानजौफुनि
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथांनिफ्राय नोंथांजों जे आङो जोंनि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां बा आथिखालनि आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा औ अब्ला नोंथाङा फोरमायदो
औ नोंथां दा आबाद मावनाय होनोब्लाथ' नोंथां जोंना गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद मावनाय गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव सोलोंथाइनि जोहै जोंनाव गोबां रोखोमनि बिदिनो जोंहा माखासे आगजु बा जन्थ्रफोर ओंखारबाय जायनि गेजेरजों जोङो माखासे आबादफोरखौ जों गोरलैयैनो मावनो हायो आरो दा दानि जुगाव गोदोनि बायदिथ' नंला जेन'बा दानि जुगाव जोङो आ माखासे बेगरफोरखौ बा जोलैफोरखौबो जोङो ओरैबायदि बानायनो हासै जे जोङो बेफोरखौ एकदमबारे हाइब्रिद माबा गिदिर गिदिर थांग्रा फिसा फिसा थांग्रा जों बिदि बानायलायनो हासै आरो माखासे बिगियाननि गेजेरजों दा गोदो गोदोथ' जोंना ट्रेक्टरजों हाले एवोमोन बे थिग दा आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ हाल एवग्राखौ जों नुनो मोनबाय दा जोङो ट्रेक्टरनियावनो जोंहा गोबां रोखोमनि नांगोलफोर दङ' बे रथार दङ' हासिनि दङ' आरो बे हाखौ दांग्लिग्रा दङ' बिदि दंजोबसै आरो दा बेफोरबायदिजों हालेवनानै जोंहा मा जादों जेन'बा ओ जोंना मोजांबो जादों आरो गाज्रिबो जादों जादों आरो दा जोंहा मोजां जादों होनबा जोङो गारजि जादोंखौनो होनग्रोसै आङो जेनेबा जोङो दुब्लिफ्राव दुब्लिफ्राव जोङो बे रटारजों हाल एवोबा जोंहा ओरैबायदि गोख्लैजोंजोबो बे ना गोरलै गोरलै मासिबो थाखाया बा जोङो बेदलाव गोदोनि दिनाव जोङो माइ दुब्लि फोथारफ्राव गोबां रोखोमनि बेदलावखौ जों नुनो मोनोमोन दा जों बे दुब्लिफ्राव जोङो आथिखालाव बेलावनि बिबांखौ खम नुनो मोनदों मानो होनना बुंब्ला ओ बेलावा ओरैबदि बे रटारफोरजों दांग्लि जायो ट्रेक् क्टरजों हालेवनायाव दा जोङो ओ बिसोरो ज' लाजोबो आरो दा बेनिखायनो आथिखालाव मा होनो जों दुब्लि दुब्लिफ्राव जोङो बारा गोदोनि बायदि हालेवबा ना मोननो थांला एबा बेलावफोरखौ जों बारा नुनो थांला आरो
दा
आथिखालाव जेनेबा दै दै जेनेबा जोंना जों आबाद मावनायावथ' जों दै होनांगौ ना दा जोङो गोदोनि समाव जाम्फै बा दंग'फोरनिफ्राय लानानै बे गोजां बोथोरफ्राव जोङो दा गोजां बोथोरथ' नंला जेन'बा जोंहा जाम्फै सामफै थाखायोमोन बे जाम्फैनि जोङो दैखौ लाबायमोन आरो नाथाय जों आथिखा आथिखालाव मा नुनो मोनो फाइभनि गेजेरजों जों लांनानै दायरेक्ट जोङो बेयावनो माखासे ओ स्प्रे दङ' बाटारफ्लाइ स्प्रे होननाय दङ' स्क्रिस फ्राय बेखौ जों बेयाव लगायनानै होबानो बिनो आरामनो सारना होजोबखायो आरो दा दंबावो बिदिनो जोंहा हासार हासाराथ' जोंना ओरैबायदि ओ गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोसिम सौफैबाय गोदोनि दिनावथ' नोंथां दा आंनो फोरमायखागोन जेन'बा दा दानि बोथोर बोथोराव मा जाखो हासारा ओरैबायदि हासार दङ जोंहा जेन'बा हाखौनो जेनेबा नोङो बोसोरनै गाहाम बेयाव हासार सारनाङालासिनो बेयाव बिदि हासार होखानायानो बोसोरनै गाहाम थाङो बिदि हासारबो ओंखारबाय आरो दा जोंहा जोंहा दङ' इउरिया इउरिया मोनसे ओरैबायदि जे जोङो आबादफोरखौ मावखांनायनि उनाव बेयाव होना होयोबा बियो आबाद फोरखौ ओरैबायदि ग्रौ ग्रौ खालामना होयो बेयाव मारै मारै खालामो जोंबो बारा मोनथिया आरो बेयाव गासैबो ओ रासायनारि बे माबानि गेजेरजों जाजोबनाय दा बिदिनो जोंहा
दै सारनायनिखौथ' आं नोंथांनो एसे फोरमायखाबाय जेनबा ओ आरो बिदिनो दङ जोङो आथिखालाव बे ड्रन होननाय दं ड्रन बे जों जायखौ गोजौआव बिरहोयो बे ड्रनजोंबो जोङो दै स्प्रे होनाय दैखौ होहोनोनायखौ नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोङो मा जोंनि आबादफोरखौ जोङो आथिखालाव मबाइलजों खेब नानै नायब्ला नुनो मोनो जोंनि आबादा मोजां जादोना जायाखै बा जोंनि आबादाव मा खमि दङ दा जोंनो माबे हासारखौ नांगौ बेफोरबायदि माखासे ओ बिगियनिफोरा माखा माखासे उम जन्थ्र मन्थ्र बिदि बानायनानै होबाय आरो दा बिदिनो जोंहा आथिखालाव आबाद मावनायनि माखासे ओ मा होनो ओ मोजां खाबुफोर दङ जेरै जेन'बा जोङो ओ बांसिन आबादखौ जोङो मोजाङैनो मोजां दिहुननो हायो आरो जोङा समायाबो ओ नस्थ' जाया आरो जोङो बांद्राय ओ लेबारफोरबो लानांगौ जाया। खामानि मावग्रा बिदि आरो आरो बेयाव मा खालामो जोंहा आबादारिफोरनि ओ मुलाम्फाखौबो एसे बारायनानै होनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
मानो होनबा
ओमब्ला जोंहा आथि हासारफोर होनायजों ओरैबायदि मैगौफ्रा ग्रौ ग्रौ जायो जों बेखौ एकदमारे ओ बाजारफ्राव फानोबा जेरावबो मुलाम्फा मोनो आरो बेयाव माखासे जोंहा गा थ्गोहोमबो दङ मानो होनना बुङोब्ला बांद्राय बिदि ओ जोङो रासायनारि मुवाफोरखौ होनानै बिदि मुलिफोरखौ बा रासायनारि बिदि हासारफोरखौ जों होनानै दिहुननाय आबादा एसेबाबो जोंनि मोदोमाव बा जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम खोलैगोन बेखौ बुंनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोङो जेनेबा जोङो ओ टाइपिंफोरावनो जोङो ओ सायावनो सेप्रेसारना होयोब्ला बेयाव एम्फौ बानो हाया बे एम्फौ बानाय हाया मा जायो बेयाव बे फिथाइया दसेनो गिदिर गिदिर जायो। नाथाय बियो एसेबाबोथ' जोङो फिथाइ सिङाव हाबलांगोन दा बेखौ जोङो जायोबा बा जाबाय थायोब्ला‌ जोंनि देहायावबोथ' बे हाबलांगोन दा बे देहायाव हाबनानै जोंनि देहाखौ ए फोरावबो गाज्रि नस्थ' खालामगोन बेखौ बुंनो हायो आरो जायनि जाहोनाव आथिखालनि सुबुङा बांद्राय गोबाव जोरला मानो होनना बुङोब्ला जोंनि देहायाव अनेक जोङो नुस'हायै माखासे गाज्रि बेसादफ्रा बा गाज्रि बिदिनो भिटामिनफ्रा जोंनाव था नानै मैगं थाइगं होनाय बितामिनफोरा जोंनाव थांनानै जोंनि देहा मोदोमखौ सिङाव खमफ्ला खालाम हैगासिनो दा बिदिनो‌ जोंनाव गोबां रोखोमनि माखासे हासार दङ बेखौ जों रायलाय ब्लाबो रायलायख'नो हानाय नङा दा आं नोंथांनो फोरमायबाय जे गोदोनि बा दानि दिनाव आबाद मावनायनि माबाया मारै सोलायखो लामाफ्रा दा नोंथाङा गोदोनि दिनाव माबोरै मावोमोन बेनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथां जे नोंथाङा आथिखालनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायना होबाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओ नोंथाङा गोदोनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानो जे गोदो गोदायनो जोंहा आबादखौ दोरोङारि आदब खायदाजोंनो मावनाय जायोमोन आरो नोंथां माबायदि मावोमोन होनब्ला जोंहा ओ जेब्ला जोंहा माइ गायनो आं गिबियाव नोंथां माइ गायनायनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै माइ गायनो थाखाय जोंहा मा जायोमोन जोंहा मोसौजों हाल एवोमोन मोसौजों हाल एवनायाव जोंहा मा मा गोनां जायोमोन होनबा नांगोल जंगाल बेफोरबायदिखौ जोंहा गोनांथि जायोमोन आरोना नोंथां। ओमफ्राय जोङो लावथि बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायोमोन जेरै फाल बेफोरखौ जोंहा खदालफोर बाहायोमोन जावनायफोरावहाय थिग बेबायदिनो जोङो बांसिनानो हाल एवनायावहाय जोङो मोसौजोंनो हाल एनायखौ जों बाहायोमोन आरोना नोंथां। गोदोनि मुगायावहाय बिब्दिनो जोंहा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मावोमोन दोरोङारि आदब खायदा बाहायनानैनो जेरैहाय जों बेफोर आबाद मावनायफोराव माबाहायोमोन गोबोर हासार बा फेसेव हासार हासार जिबियारि हासार बेफोरखौ जोंहा बाहायनाय जायोमोन आरोना नोंथाङा थिग बेबायदिनो जोंहा माबा मोनसे माइफोराव एम्फौ जायोब्ला जोंहा हाग्रा बिफां खौ थुहैनाय बा गायहैनाय जाय बेखौ जों बिफांखौ जोङो जार्मान बिफां होनना बुङो नोंथां बे बिफांफोरखौ माइ एम्फौ जानायाव गाहोयोब्ला जोंहा मा एम्फौफोरा खारो। आरो बे आदबखौ जों जोंनियाव दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंहा मा खालामो माइनि आबाद मावनो थाखाय जोलै नांगौ जायो। बे जोलैखौ जोंहा मा खालामो होनोब्ला गिबियावनो जोङो जोलैखौ गोदोनि समाव हाथाय बाजाराव बायामोन आरो ना नोंथां जि सिगाङाव बा आबाद मावनानै मोननाय बे फिथाइ बे फिथाइखौनो जोंहा आबादारिफोरा बासिनानै दोनखायोमोन आरो बे बासिना दोनखानायखौनो जोंहा इयुननि थाखाय थिनानै दोनो इयुननि थाखाय थाखाय थिनानै दोननानै जोङो बेखौनो आबाद मावो आरोना नोंथां जेनैबा नोंथाङा मा माइ गायदोंमोन सिगाङाव हमना लाहा सापर माइ गायदोंमोन। बे सापर मायखौ नोंथाङा इयुनाव गायबावगोन नामा बेखौ सानखायो जुदि नोंथाङा इयुनाव गाया अब्लाथाय मा खालामो गुबुननिफ्रायबो माइखौ लानानै फैयो। जुदि नोंथाङा इयुनावहाय मा रनजित माइ गायगोन अब्ला बे रनजित माइखौहाय गुबुननिफ्राय लानानै फैयो न'नि जे साप माय हरना बेफोरबायाददि आदब खायदाज जोंहा सोलायलायनाय खान्थिजोंहाय जोङो लाबोनाय जायोमोन आरो। जेरैहाय जोंहा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गायनायावहाय जोङो जे मोसौजों हालेवनाय बे हालेवखांनायनि उनावहाय मै होयो जोङो समान खालामनो थाखाय मैखौ होनाय जायो मै होखांनानैहाय जोङो मैगंखौ गायनाय जायो आरो फिन खेबसेबाव मैगंखौ फोखांनायनि उनावहाय बा खुबैखांनायनि उनाव फिन खेबसेबाव जोङो मै होबावो आरो जाहाथे जे बेगरफोरा एसे सिङाव हाबलाङो दाउफोरा खननानै मोनजाया बेनि थाखायहाय बेबायदिनो जोङो आदब बाहायनाय जायोमोन जेराव जोङो माखासे एम्फौ बायदिसिना जों मोगा मोगि जायोब्ला जों मा खालामोमोन जे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुलि बा लाइफांफोरखौनो बुथुमनानै बेफोराव जोङो होनाय जायोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो हमना ला लाव बिफां गायबाय बे लाव बिफां गायनायाव जोंहा मा लाव फिथायाव एम्फौ जायो लाव फिथायाइ एम्फौ जायोब्ला जोंहा बे एम्फौखौ मा राहा जों खारहोगोन बे राहाखौ खारहोनो थाखाय जोंहा मा गोदोनि समावथ' जे रासायनारि मुलिफोर गैयामोन बे रासायनारि मुलिफोर गैयैनि जाउनाव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे लाइफांफोरखौ जों बुथुमनानै बै एम्बौखौ होखारनो थाखाय मुलि हिसाबै बाहायोमोन आरो बेफोरखौ जोङो बथलाव सोनानै सारनानै होयोमोन आरोना बेखौ देग्लिखांनायनि उनावहाय जेरैहाय जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि आबादफोरखौ मावबोनायखौ नुनो मोनदों जोंनि गोदोनि समावबो जेरैहाय माइ आबाद फाथो आबाद बिदिनो दुदियानि आबाद बेसरनि आबाद आरोहाय दङो बिदिनो माखासे गुसिटेलनि आबाद ओमफ्रायहाय मटरनि आबाद आलुनि आबाद बा जोङो मुला बायदिसिना बानलु बेफोरनि आबादखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि आदब खायदा बाहायनानै मावनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां आरो बे जों दोरोङारि आदब खायदा बाहायनायाव जोंहा मा मुलाम्फाया आथिखालनि बादि एसेबां मुलाम्फा जायामोन मानो होननानै बुङोब्ला बे दोरोंआरि आदब खायदा बाहायनानै मावनाया आबादावहाय जोंहा जे मोननांगौ फिथाइ बेनि अनगा बांसिन मोना आरोना नोंथां जे नोंथांआ दहायसो फोरमायलांबाय जे जोंनि ओ आथिखालनि आबाद मावनाया मा बिगियानारि आदबजों मावनाय बे बिगियानारि आदबजों ओ आबाद मावोब्लासो जोंहा नांगौनिबो बारा आबादखौ नोंथांआ थिखांनो हायो आरोना मानो होनोबा बे बिगियारि आदबखौ जों ओ आबाद मावनायाव जोंहा ओ माखासे रासायनारि हासार मुलिखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां माने गोदान मुगा मुगानि माखासे ओ मेसिनफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो जोंहा मा बै गोदोनि समावहाय आबाद मावनायाव मा जायोमोन दैनि आंखाल जायो ना दा समाव अखा गैयाब्ला बे समाव जोङो दैखौ माबोरै मोनोमोन होनबाथाय जोङो दैखौ मा दैमानि आमफ्राय जं दंग' जावनानै दैमानिफ्राय लाबोनाय जायो आरो ना नोंथां बै समावथ' जोंहा मा ओ मेचिन बायदिसिनानिबो राहा गैयामोन आथिखालनि मुगायावथ' जोंहा मा दुब्लि दुब्लि मोनसे बरिं बहायनाय नुखायो दैनि थाखाय नाथाय गोदोनि समाव दैमानिफ्राय दंग'खौ जावनानै गोलावै दै लाबोनानैहाय गावबा गावनि दुब्लि फोथारफोरावसो सोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन बा खाथिआव ओ दैमा गैयाबा जाम्फैफोर थायो बे जाम्फैफोरनिफ्रायबो दैखौ जावनानै जायखौ जों लंआ जावनाय होनो बेफोरबादि जावनानै लाबोनानैहाय जोंहा होनाय जायोमोन आरोना नोंथां थिग बेबादिनो जोंहा गोदोनि समाव आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो नोंथां दा नोंथांनिसिम गोदोनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनाया एसेनोसै नोंथां दख जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोनाय थाबाय‌‌ नोंथां